हेलौ
औ
औ फोरोनानोन ना मोजाङैनो
औ खोनादों
औ होमबा जोङो मोनसे आयदानि सायाव बा मोनसे आयदा लानानै जोङो सावरायनोसै ओ जेरै जोंनि बर' हारिनिनो हारिमुनि सायाव जों एसे सावरायनोसै
औ सावरायजायो नोंथां
औ जेनेबा मोनसे हारिनो हारिमुवा आ माबायदि गोनांथि आरो बै हारिमुफोराव जों मा मा नुनो मोनो बा मा मा रोखोमनि हारि ओ रोखोमनि जायो बे हारिमुवा बेफोरनि सायावनो ए होमबा आं बिनि सायाव आं एसे गिबियावनो फोरमायग्रोनानै होनोसै
औ
औ जोङो हारिमु होनोब्ला मोनसे हारि जानोब्ला जोङो हारिमुवा थाथारनांगोन जोङो माने मा होनदों हारिमुखौ हारिमुवा मोनसे हारि मोनसे हारिनि सिनस्रि होननानै बुंदों मानोना जों बै हारिमुआवसो जों ओ जोंनि गासै माने सिनायथिखौ जों मोननो हायो जेरै जों गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय बायदिसिना हेबनाय दानाय लुनाय बैफोरखौ जोङो नुनो मोनो बेनिखायनो बुंदों जे हारिमुवा मोनसे हारिनि सिनायथि एबा सिनस्रि होननानै जोङो मिथिनानै मोनो बेनि बेलायाव जोङो गोबां माखासे फोर जोङो नुनो मोनो जेरै जों जानाय लोंनाय बेबो मोनसे जोंनि हारिमु जोंनि ओ जानाय लोंनाय होनोब्ला जोंनि गुबै दोरोङारि माखासे जानाय लोंनायफोर दङ जेरै ओ नारजि नारजि अमा जानाय लोगोसे साम' साम'जों जों सबाय जानाय होमबा जोङो साम' बे साम' लादायफोरखौ जोङो बिनि मोदोमखौ बख'नानै जोङो मैथाफोरजों संजानाय बेफोरबो जोंनि जानायनि हारिमुवआव जोङो गोलैफायो आरो लोगोसे आरो अनला मेवाइ जानाय बेफोरबायदि मैगंफोर लोगोसे आरो जोंनि दानाय लुनाय होनोब्लाथ' जों ओ इसानजों बा जोङो इन्दि एम्फौ फिसिनानै
औ
ओमफ्राय बै फिथोबनि ओमफ्राय जोङो खुन्दुं दिहुननानै जि दानाय बायदि रोखोमनि बिनिफ्रायनो मिथिंगानिफ्राय मोननाय माखासे बिलाइ बिबार बिगुर बेफोरनि बैफोरजों जोङो बे खुन्दुङाव गाबहोनाय आलादा आलादा रोखोमनि लोगोसे जोङो बायदिसिना आगर एरनाय जेरै आ हाजो आगर दिं दिंखिया आगर फारौ मेगन दाउथु गद' रेगे रेगां बा ओ
औ
आगर गुबै बेफोरबायदि रेगे रेग आां बेफोरबायदि फासुव्राफोर बा जिफोर दानाय बा गामसा दानाय बेफोरबो मोनफा मोनफा जोंनि हारिमुनि बाहागो एबा जोंनि बेफोरजोंनो जोङो बा सिनायथि जायो बे गाननाय गेजेरजोंनो बा बेखौ दानाय लुनानै दानाय लुनायनि गेजेरजोंबो ओ लोगोसे आरो जोंङाव जोंनियाव माखासेफोर आखाइजों हेब जानाय बा आखाइ जों जायखौ बेसादारि हारिमु होननानै बुङो बेबो जोंनि गेजेराव जों नुनो मोनो जेरै जोङो सेनफोरखौ जों हेबो खखा काखिफोरजों हेबो लोगोसे जोङो फल' बैफोरबायदि अ मुवाफोरखौ जोङो ना हमनो थाखाय हेबनानै लायो बा बानायनानै औवानिफ्राय बानायनानै लायो ओ बेफोरजोंनो जोङो ओमफ्राय ओ नाफोरखौ जों मैहुर खालामो बा जों ना हमनानै लायो थिग बेबायदिनो आरो जोङो आबाद मावनायाव माखासे से मुवा बेसादफोर जोङो नुनो मोनो जेरै मा मारा होनाय समाव जोङो मारा समाव खायनो थाखाय जोङो हुकेनखौ जोङो औवानिफ्राय जोङो दाननानै लायो लोगोसे नांगोलखौ जोङो दंफांनिफ्राय दाननानै लायो माने बै बेफोरो मोनफ्रोमबो माने मोनफा मोनफा हारिमु लोगोसे आरो गोबां रोखोमनि बेबायदि दङ बेनिखायनो जों बैफोर मोनफ्रोमबो हारिमु बा मोनफ्रोमबो बेफोरो थानांगौ अब्लासो जोङो मोनसे हारिमु हारि हिसाबै जोङो सिनायथि जागोन बा सिनायथि होनो हागोन जों गुबुननि सिगाङाव ओ नोंथांनि ओ बायदिब्ला बेफोर ओ हारिमुखौ जोनो मानो नांगौबा हारिमुआव मा मा रोखोमनि नुनो मोनो बेफोरनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा नों
औ हागोन नोंथां
औ
औ दा जों गिबि गिबियावनो हारि हारिमु नंगौ ना हारि जाय जेनेबा हारिनि महर मुस्रिखौ जाय दिन्थिसारो बेखौनो जों हारिमु होननानै मिथियो दा बेबायदिनो हारिमुवा ओ जोङो गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि दं जेरै जोङो मोसानायनि गेजेरजोंबो हारिमुखौ दिन्थिसारनो हायो जेरै जोंनि बर'नि गेजेरावनो मुंदांखा बागुरुमबा मोसानाय जायखौ जों जोंनि हारिनि मोनसे सिनायथि होननानै मिथियो आरो बेबायदिनो बैसागुफोरावबो जोङो ओ बेबायदिनो दखना गोमो फालि गोदजा ओ गस्ला ब्लाउस गोदजा गाननानै न'खर न'खर ओ ज' ज' जाजाय बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला बायदि जमा जानानै ओ रंजानायखौ जोङो नुनो मोनो दा बेफोरबो मोनसे मोनसे हारिमुनि ओ बाहागो मानोना बेफोरो खौ जोङो दिन्थिसारोब्ला जोंनि हारिमुवा थांनानै थायो जेनेबा बेबायदिनो हारिमुआव जोंहा ओ दामनाय देनायफोराबो मोनसे हारिमुनि बाहागो दा जोंनि ओ बर' हारिनि गुबै दामनाय देनाय होनब्लाथाय जोङो ओ गिबियावनो जेनेबा खाम सिफुं सेरजा गंगोना ओ बायदि बायदिखौनो जोङो मख'जायो
औ
दा बेफोरबायदि जोङो दामनाय देनाय फोरजोंबो जोंनि हारिमु खौ दिन्थिसारनो हायो ओ जायनि थाखाय जोंनि लाइमोनफोराबो बेबायदि ओ दामनाय देनायफोरखौ सोलोंनानै लानाया गोनांथार दा आथिखालनि जुगावहाय बेबायदिनो जों ओ लाइमोनफोरखौ बांसिन नो रोङि जालांनायखौ नुनो मोनसै बेफोर बेफोरखौ जोङो ओ फोथांनानै लाखिनोब्ला जोङो बेफोर आगजुफोरखौ दामनो रोंनाया गोनांथार बेबायदिनो जोङो दाना जेनेबा बैसागु बैसागु फोरबोआो मोनसे जोंनि हारिमुखौ बर' हारिमुखौ दिन्थिसारनायनि मोनसे फोरबो जाय फोरबोआव जोङो बेबायदिनो जोंनि बर' हारि बिनिनो बिदिनो दखना बायदि ओ गाननानै दहै बुंनाय बायदिनो दख'ना गोमो फालि गोदजा बादि लानानै मोसानायखौ नुनो मोनो दा बेबायदिनो बेवहाय जोङो ओ गोदो गोदायहाय बांसिनानो ओं खाम सिफुं बायदि जेनेबा गावबा गावनो खुगाजों मेथाइ रोजाबनानै खाम दामनानै सिफुं सुनानै मोसानायखौ जों नुनो मोनोमोन नाथाय दाना जों बांसिनानो बेबायदिनो बक्स बायदि लानानै मोसानायखौसो नुनो मोनसै नाथाय बेफोरो जोबोर गाज्रि जेराव जोंनि हारिमुवा गोबालांनायखौ जों नुनो मोनो बेनिखायनो जोङो जोंनि हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनोब्ला जों गिबि गिबियावनो दामनाय देनायफोरखौ रोंनांगोन आर निसियनो जोंनि जोंहा बर' हारियाथ' जेनेबा गोदो गोदायनिफ्रायनो खुगा जों खुगा सोलिबोनाय खुगा मेथाइफोर दंसै ना बे खौबो जों फोथांनानै लाखिनांगोन बेबायदिनो मेथाइ फोराबो मोनसे हारिमुनि माने बाहागो आरो बिदिनो मेथाइ खननाय मोसानाय आरो ना ना गुरनाय बायदि ना गुरनाय नाहा मेहायाव थांनाय बायदिखौबो जों हारिमुआव गोलैयो आरो बेफोरबो जेनेबा जों बर' हारिया गोदो गोदायनिफ्रायनो नाहा मैहायाव थांनानै मैहुर खालामनानै जाबोनाय मोनसे हारिसा बेबायदिनो जोङो जोंनि हारिमुखौ बे बेफोरबायदि ना गुरनाय बायदियावबो नुयो आरो बेबायदिनो नोंथां बुंनाय बायदिनो जानाय लोंनायनि बेलायावबो जों नुनो मोनो जेरै जोङो अनला खारैजों दाउ बेदर सबायाइजों दाउ बेदर आरो बेबायदिनो नारजिजों अमा थास' बिबारजों अमा बेदर बायदिखौबो मोनसे जेनेबा बेफोर मैगंफोरनि मुंखौ लाबानो जेनेबा मोनसे बेयो बर'नि मैगं होनना मिथियो जेराव जोंनि बर' हारि नि हारिमुवा बेरखाङो औ बेबायदिनो आरो नाफाम बेबो जोंनि बर'नि मोनसे गुबै जानाय खाजा
बेबायदिनो बेफोर जानाय लोंनायावबो जोंनि बर'नि हारिमु हारिमुवा माने सिनायथि जायो आरो। दा नोंथाङा बेफोरनि सायाव माबाफोर बुंनो सानबावदों नामा?
औ औ नोंथां। माबा बेबायदिनो जोङो हारिमु खौ लाखिनांगोन आरो जोङो गावखौ। बा सिनायथि होनोब्ला बा मोनसे हारि महरै जोङो। गावनि रायजोआव बा हादोराव लोगोसे जोङो गुबुन। हादोरनि सिगाङाव जोङो सिनायथि होनोब्ला जों बेफोर मोनफ्रोम। जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै जोंनि थानाय गाननाय-जोमनाय दानाय लुनाय बायदिसिना हेबनाय बा जोङो मोसानाय मुसुरनाय दामनाय देनाय बे फोर मोन मोनफ्रोमखौबो जोङो लाखियोब्लासो जोङो माने हारि महरै गसंथानानै जोङो सिनायथि होनो हागोन लोगोसे जोङो सिनायथि जागोन बेनिखायनो बेफोरबायदिया लाखिनाया गोनांथार जोङो आरो बेखौ बेफोरबायदिनो लाखिलांबाय थागोन आरो जोङो उनावबो जोङो उन्दैपुरखौ बिफोरबायदिनो जोङो मावलांबाय थागोन बा लाखिलांबाय थागोन फालिलांबाय थागोन बेखौ जोङ मिजिं खालामनो हायो आरो नोंथां होमबा नोंथाङा जोङो सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै
औ दे नोंथां गोजोनथों औ।